हेल'
औ अ खोनादों दा?
औ देबिता बाग्लारि ना?
औ औ
औ औ नोंथांजों आं दायो दान्दिसे सम सावरायनो हागोन नामा?
रायलायनो हागोन दे।
अ औ दायो औ बिदिब्ला ओ बर'फोरनि बे ओ उम मा होनो बेखौ ओ
दालाय बुंलाय
आखाइ सिल्पनि बागै सावरायनो हागोन नामा?
आखाइ सिल्प' आखाइजों लुनाय अ हागोन दे हागोन अ जागोन दे।
नोंथाङा दायो गावनि मोनदांथि बायदि आंनो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
आखाइ सिल्प' होननानै बुङोब्लाथ'
औ
आखाइजों बानायनाय नङासे गावनो औ गावनो निजा आखाइजों दानाय लुनाय बानायनाय दिहुननाय बेखौ जोङो मिथि मोनो आरो ओ आखाइ सिल्प' होननानै बुङोब्ला आङो जोंनि बर'निखोनो बुंगोनसै
औ जायो
बर' अ अ आखाइ शिल्प' होननानै बुङोब्ला जो जोंनि बेेक खे जोंनि बे हिन्जाव माहारिया दानानै दिहुननाय बे दख'ना आर'नाइ जोमग्रा
औ औ औ नोंथांनिया एसे नेटवर्क प्रब्लेम जादों नामा आं खोनानायाव एसे उसुबिदा मोनदों खोनाबाय नोंथां?
अ अ आतसा आतसा
औ ने एसे नेटवर्क नांनाय जायगायाव थांनाय नोंथां नोंथाङा हेलौ
अ दे
हेल' आं खोनानायाव एसे असुबिदा मोन्दों नोंथां नोंथाङा दायो नेटर्क नांनाय जायगायाव एसे थांला आं मोजां मोनगौमोन। हेल' औ औ बु बुंलाय बुंलाय खोनाबाय। खोनाबाय बुंलाय औ।
ए खोना
नोंथांनिया नेटवर्कनि उसुबिदा जागासिनो नामा? हेल' हेल'।
अ खोनादों।
औ दायो खोनाबाय नोंथांनि एसे नेटवर्कनि असुबिदा नामा? हेल'।
नांथा नां नांथा जाबाय थादों।
नांथा नांथा जादों ने?
अ।
हेल'।
औ दायो मोजां। खोनाबाय बुंलाय।
ओ आखाइ सेरफाव होननानै बुङोब्ला बे
औ।
निजे दानानै दिहुननाय जोंनि बर' बर' रिनि गानग्रा जि जोम जेरै दख'ना होन
औ। आरो जाफिनबाय नोंथां नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होफिनबाय औ।
दिहुननानै गाननाय जायो आरो जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा आरो बेफोर खौ जों गोदोनिफ्राय जोङो जों उन्दै समनिफ्रायनो माने बेफोरखौ जों नुबोदों आरो ओ गुबुननि सायाव
औ।
गोनां जायामोन। गुनु गुबुननि सायाव माने ओ आखाइ आखाइ खबजोबनो गोनां जायामोन। गावनो निजे माने ओं औ सिखारनायनिफ्रायनो ओ सोंनानै दानानै दिहुनोमोन आरो आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय हानि माखासे बा सन बर्थन जोङो नुयोना? बे बासोन बरथनखौबो। जोंङो बुजिनाय जायो आरो आखाइ सिल्प' ओ। बेखौबो माने हाजोंनो जायोना माखासे मि लानानै बेखौ जों
औ
उन्दै समनिफ्रायनो जों बेफोरखौ जों आरो
औ
एसे एनै नु आरो उन्दै समनिफ्राइ अ निसे मोननाया जायो दा
नंगौ नोंथां नंगौ।
म सोंनो गोनां एबा बुंनो गोनां दंब्ला दे नोंनिफ्रायबो
खोनायाखै नोंथां नोंथाङा मा बुंदोंमोन? फलाय नेटवर्कनि प्रब्लेम। बेाय एसे उसुबिदा जादों खोनानायाव हेल'
खोनादों हेल'